हेलौ! नोंथां।
औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दायो फ्रियै दंबा मा? ने फ्रियाव दंबा नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायाव आं माने सावरायनो होननानै।
औ-औ-औ फ्रियाव दङ आं दायो माने सावरायनो हागोन आरो।
औ नोंथां होमबा जों मोनसे आयदाखौ लानानै जों सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां? ओ जायखौ जों माने दा। जौगाबोनाय हा माने जोंनि जौगाबोनाय हादोर होननानै जायखौ बुंगोन जों। ओ जोङो दा इन्टारनेट जायखौ जों इन्टारनेट होनना बुङो बेखौ जों दा गोबां बाहायनाय। खौ नुनो मोनसै जाय जों इन्टारनेटखौ। बाहायनानै गोबां रांखान्थियारि सुबुंफोरा रांखान्थि खामायनाय बा इदिनो जौगालांनाय बाइदिनो गावखौ रोंगौथि होलांनाय बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ना नोंथां इन्टारनेटनि गेजेरजों बिनि बागैनो आं नोंथांनो एसे फोरमायलांसै आरो ना नोंथां।
औ नंगौ।
माने गोदोनि बागैबो आं नोंथांनो एसे फोरमायना होगोन गोदोहाय माबायदिमोन माने जोंनि समाजाव माबायदिमोन। बेफोरनि बागैबो आं नोंथांनो एसे फोरमायनसै। आ गोदोथ' बुङोबा नों थां ओ जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि माने इन्टारनेट होनोबा जों माने गैयामोन होनजायो। जाय माने मबाइलानो गैया जायखौ जों माने इन्टारनेटखौ जेराव जों माने गोबां रोखोमनि बाहायनो हायो जों जेरै मबाइल लेपटप बिदिनो डेक्सकटप बिदि गोबां माने खामानियाव माने बे जों माने बुस्थुफोराव माने जों बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो इ न्टारनेटखौ आ गोदोहायथ बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायामोन बेखायनो माने गोदोहाय माने मबाइलफोरखौ नालाय बिदिनो खबर लानो गोनां जायोबा जों गोदोहाय बिदिनो लाइजामफोर बा जों माने हान्थिनानै बा बिदिनो हान्था मेलाफोरजों थांनानै जों खबर हैनाय बो बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। दायोथ' जों इन्टारनेटनि औ दायोथ जों इन्टारनेटनि गेजेरजों मा मा होनना बुंगोन इखौ खायसे सुबुंनाव बिदिनो जों आ माबा लाइजामफोर हरनो गो नां जायोबा माने सेकेण्डावनो हरनो हानायखौ नुनो मोनसै आरोना। जों मबाइल दा जोंनि एन्दरइट मबाइल जायखौ होनो जों इन्टारनेट बाहायो बेजों जों बेखौ नुनो मोनसै आरोना नोंथां आरो बेनि अन जों सोरजोंबो कल रायलायनायबो इन्टारनेटजों हानायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेनि अनगायैबो जोङो इन न्टारनेटखौ बुङोबा इन्टारनेटआथ माने गोबां रोखोमनि रोखोमनि माने गोबां खामानियाव बाहायनो हानायखौ था नुनो मोनो नालाय। इन्टारनेट होनोबा जों दा माने जों माने जोंनि रोंनाय माने जों रोंगौथि बारायनो हायो आरो ना इन्टारनेटनि फ्राय नोंथां। जेरै जोङो माने सोलोंथाइ लानाय समावबो जों माने सोलोंथाइ लाबाय थानाय समाव जोङो माने इटारनेटखौ बा हायनानै माने जों माने जों दा गोबां माने जोंनि कमिउनिखेसन स्किल फोर बा स्पकेन इंलिसफोर बा बिदिनो गोबां लेंगुवेजफोरखौ जों माने इन्टारनेट फोरावबो सोलोंनो हायो बा इदिनो जोङो माने मोनसे साबजेक फोरनि सायाव जों सोलोंनो हायो माने सोलोंनो गोनां जाना फैयोबा माने जों इन्टारनेटआव - नो जों नागेरना मोननानै बेनिफ्राय जों माने सोलोंथाइ लानो हा यो आरो माने इन्टारनेटआव माने नों जा बुस्थुखौ रोङाखै बा जा बुस्थुखौ जों रोंदों बेफोरखौ जों माने इन्टारनेटआव फोरमायनोबो हायोबा बा जों सोलोंनानैबो लानो हानायखौ जों नुनो मोननाय जा यो आरोना नोंथां जायफोरा माने फोरमायनो माने जायफोरा इदिनो सोलोंथाइफोरनि बागै फोरोङो बेफोरबायदि सोलोंथाइयाव माने गावबा गाव इदिनो गोबां इन्टारनेटफोराव माने नुनो मोनो जा फोरोंग्राफोर थायो नों सोलोंथाइ बा नोंबो बेबायदि माने फोरोंथा फोरोंगिरि जानानै इन्टारनेटआव फोरोंगिरि जानानै माने जों माने रांखान्थियारि फोर आरजिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायै आरो बुं बावोबाथ' इन्टारनेटआ माने गोबां बिदिनो जोङो अबावबा माने ओ दा जोङो माने जौ अबेसेबा हान्थिलांनो थाखायबो जों माने इन्टारनेट खौ नांगौ जानानै फैयो आरो।
औ औ।
गोदोहाय जोङो माने अबेसिमबा हान्थिलांनो थाखाय जोंहा ओरैबायदि लामाफोर गैयामोन जायोमोन मा नो माने लामाफोरखौ माने खायफा मानसिफोरा बिदिनो माने आंबो जायगायाव थांगोनखौ जों मिथिखा या नालाय बिदिनो अबेबा दाब जायगायाव गोदान जायगायाव जोंथ थांनो गोनां जायोबा दायो माने बे इन्टारनेटनि गेजेरजों माने जों बै दाब जायगासिम थांनोबा जोंहा माने इन्टारनेटआव नायनानै जों थांनो हानायखौ दा नुनो मोनसै आरो नङा होमा नोंथां। औ जेराव जों माने लके गुगोल मेप होन्ना बुंगोन जायखौ जों लकेसन होनना बुंगोन जों बेखौ माने जों माने गुबुननि- -फ्राय लानानै माने लकेसन जों डायरेक्टबो थांनो हायो बा जों डायरेक्ट माने लकेसनखौ लेरनानै बिदिनो लकेसनफोराव लिरनानै माने जों माने बै जायगासिम माने लामा दिन्थिनानै जों माने बे लामाजों हान्थिलांनानै जों बै दाब जायगासिम सौहैनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना नोंथां आरो बिनि अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
बेनि अनगायै आरो इन्टारनेट बुङोबाथ बिदिनो जोङो इन्टारनेटफोरजों गोबां सुबुंफोर तारमाने रांखान्थि आरजिनायखौ नुनो मोन्दों माने गोबां बिदिनो इन्टारनेटाव माने खामानिखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो सुबुंफोरा माने इन्टारनेटाव बिदिनो सोलोंथाइ एरि माने स्किल गावनि कमिनिकेसन स्किल बा बिदिनो गोबां स्किलफोर थायो नालाय नोंथां मानसिया माने स्किल गावबब गाव मोनसे मोनसे स्किल थानांगौ बेफोरखौ जों माने सोलोंनानै लानायखौ जों नुनो मोनसै आरो बिदिनो स्किल बुङोबाथ' गोबां माने जों माबा मोनसे सोलोंनो गोनांबा जोंहा बिदिनो इन्टारनेट होनोबाथ' बिदिनो मा होनो मोनसे मोननै बिदिनो एपस थायो जायखौ जों माने सोलों सोलोंनो हानाय एप्स होनना बुंगोन बेखौ जों माने गोबां बिदि नुनो मोनो आरोना बेफोराव जों थांनानै माने सोलोंथाइ लाहैनो हायो आरोना बेफोरखौबो जों इन्टारनेटखौनो होनना बुंनांगोन जेराव जों इन्टारनेट जोंसो नायनो हायो बेफोरखौ नङा होमबा नोंथां। बिदिनो इन्टारनेट औ इन्टारनेटनि गेजेरजों बिदिनो जों दाब जायगायाव माने गुबुन जायगायाव। बिदिनो दाब दाब जायगाफोराव मा जागासिनो दं बा बिदिनो गोबां माने ओ सुबुंनि जिउआव माने बिदिनो जाथाय जानायखौ जोबनो थाङा होनना बुंनांसिगोन बुहुमावथ माने गोबां सुबुं सुबुंखौ जों नुनो मोननाय जायो माने दं होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो बिनि जाहोनाव माने गोबां सुबुंनि गेजेराव माबा मोनसे माबा नङा बिदि जाथाया जाफ्लेबाय थायो बेखौ जों माने इन्टारनेटनि गेजेरजों ओ खबर मोनो बा बिदिनो खबर लानो हानाय खौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो बुङोबाथ' माने गोबां बिदिनो माने ओ जोङो नुनो मोनसिनो जा इन्टारनेटआव माने बिदिनो खायफा सुबुंफोरा माने कन्टेन्ट क्रियेटार जायखौ होनना बुंगोन नोंथां ओ कनटेन क्रियेटार जानानै औ कनटेन्ट क्रियेटर जानानै माने रांखान्थियारिफोर आरजिनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायनोबा नोंथाङाबो फोरमायदो दे नोंथां एसे
औ जागोन दे नोंथां जेनेबा जोंङो इन्टारनेट बुङोब्ला जाहा गोदोनि समावहाय माने गैयानोमोन होननायखौ जों बुंजायो आरो जेरावहाय जोङो गोदोनि समाव नेट इन्टारनेट दङब्लाबो माने जों खम बिबांनि इन्टारनेटखौ जों बाहायनाय जायोमोन। जेरावहाय जोङो माने ओ गिबियाव जोङो टु जि नेटफोरखौ जे बाहायनाय जायोमोन नाथाय दा बेनि उनावहाय जोङो बांलायै बांलाङै दा नै थ्रिजि फरजि बिदिनो दा फाइभजि जानानै फैबाय आरो साननैसोनि उनाव माने एसे सिक्स जि बिदिनो ओइद जि बेफोरबायदि थांगोनखौ जों नुनो मोनसै आरो दा जोंहा बेफोरबायदि नेट बांलांनायनि जााहोनाव माने जोंहा गोबां खहाफोरबो जानानै फैयो माने मिथिंगायारि सम्दफोरा जेरैहाय जोङो दाउफोरा माने जोङो दा गोबां माखासे दाउफोर जेनेबा सिगांनि समावहाय जोङो गय बिफांफोराव थानाय जेनेबा जे जौलों जे जे जेनेबा दाउ होननानै बुङोमोन दा बेफोर गोदोनि समाव गोबां दङमोन आरो ओमफफ्राय दाथ' माने जोंनि ए ए आइ यावहाय बेफोर माने फाइभजि फरजि जानायनिफ्राय माने बेफोर दाउफोरा माने गोमाल लांनायखौ जों नुनो मोनसै आरो मानो होनोब्ला बेफोर नेटवर्कनि ओ जोहैबो माने गोबां दाावमा दाउसाफोरा माने गोबां ओ सैज' खालामनो गोनां जायो आरो माने खस्थ'
औ-औ नोंथां जायखौ जों रेडियेसन होनो नोंथां जायखौ जों रेडि येसन होनो बेफोरजों माने बेफोर रेडियेसन ओंखारनायनि जाहोनाव माने दाउफोर दाउला दाउलि दाउसिन दाउलाफोरखौ गोमानाय
औ औ दा जोंहा बेफोरबायदिनो जोंहा इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो दा गोबां खामानिफोरखौबो जों सिपिदै मावनानै लानो हायो आरो जिहेतु जोङो गोजान गोजाननिफ्राय नोंथाङानो बुंलां खाबाय गोजान गोजानाव माने जाथाय जानाय जेनेबा गुबुन दाबसे हादरफोराव जोङो जोंनि हादरनिफ्राय गुबुन बेलेग हादरावहाय माने जाथाय जानायफोरखौहाय जोङो ओ दसे समनि गेजेरावनो जोङो मबाइलाव फैब्लानो जेनेबा ससियेल मिडियानि जोहै फेसबुक इउटुब इन्सटाग्राम वाट्सएपफोरनि गेजेरजों जोङो माने बेफोर जाथायफोरखौहाय माब बिदिहाय जादों माबोरैहाय माब्रैहाय जेनेबा माब्रैहाय जाय गाय जेनदोंमोन बेफोरनि बागैै जोङो नुनो मोनो आरो जिहेथु जोंहा गोबां दा गिदिर गिदिर गेलेनाय बा बिदिनो प्रग्रामफोर जायो बेफोर प्रग्राम फोरखौबो जों माने दायो इन्टारनेटनि गेजेरजों गोरलैयैनो जोङो न'आव थानानै माने नायनानै जोङो नुनो हायो आरो दा औ दा नेटवर्कनि गेजेरजों जोङो गोबां रोङैखौबो जोङो सोलोंनो हायो जेरावहाय जोङो ससियेल मिडियाखौ बाहायनानै जेन'बा जोङो बि दिनो फेसबुक इउटुबफोरनिफ्राय जोङो नायनानै नों रोङैखौ जेनेबा जोङो बेनिफ्राय सोलोंनानै नानै लानो हायो जिहेथु जोंहा फरायनायफोराव जोंहा गोबां हेल्पफुलबो जायो। आरो जोङो बेफोरबायदिनो फेसबुक बा इउटुबफोरनि गेजेरजोंहाय जोङो माने गोबां रां आरजिनो बेखौबो जों नुनो मोनसै आरो जिहेथु जोंहा बिदिनो माखासे कन्टेन्ट क्रियेटरफोर नोंथाङाथ' बुंलांखाबायानोसै बेफोरनिफ्राय जोङो माने गोबां गेदिर गिदिर माबाफोरा गोबां रां आरजिनो हायो जेरावहाय जोङो बिउस जेनबा साब साबसक्राइब सेयार बेफोरबायदि खालामनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां रां आरजिनो हायो आरो दा जेनेबा जोङो ओ गोबां दा जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय माने जोङो नेटवर्क बाहायनायखौनो जों नुनो मोनसै। आरो जेनबा जोङो मबेल मबाइेलावथ' जोङो दैलि बाहायनायानो जायो जिहेथु नङा होमबा नोंथां? दा जोङो नेटवर्क गैया मानो माने जोङो मबाइलफोरखौहाय माने मबाइल बायदिखौनो जोङो मोनै बायदिखौ जोङो आजिखालि मोनसेै आरो दा जोङो उन्दै समनिफ्रायनो माने गासैबो सुबुङानो माने नेटजों नङाबानो दानि खामानिफोरा जाला होननानै आं बुंनो सानो आरो जिहेथु अनलाइननि खामानि गासैबो दा जानानै फैजोबो जोंहा दा माने गासैबो डकुमेन्टस बा नांगौखिनि माबाफोरा जोंहा दा अनलाइननि गेजेरजों जानानै फैयो आरो दा माखासे कम्पिउटार दखानफोर बाय दि माने कम्पिउटार सालायग्रा सुबुंफोरा माने इन्टारनेटनि जोहैसो गोबां खामानिफोरखौहाय मावनो हासै आरो जेरैहाय जोङो बिदिनो भटार कार्ड बानायनाय जेनेबा आदार बायदिसिना बानायनायफोरखौ माखासे आइडेन्टि टि प्रुपफोर बानायनायफोरखौ जोङो आजिखालि माने इन्टारनेटनि जोहैनो माने अनलाइनावहाय खालामनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो दा जोङो औ दा जोङो माखासे बुजियै बा माबाफोरखौहाय जोङो नायनोब्ला जोङो माखासे इउटुब बा फेसबुकफोरावहाय जोङो गोबां मोजां मोजां माखासे मटिभेसनेलफोर होनाय सुबुंफोर दङ जिहेतु बिसोरो माने ससियेल मिडियानि जोहै गावनि जे रोंगौ बेखौहाय गुबुन सासे सुबुङा जेरै जिहेथु गाज्रिनि निफ्राय मोजां जाथों बेफोरबायदि साननानै माने खायफा खायफा कन्टेन्ट क्रियेटरफ्रा माने ओ बानजायनायखौ बा जोङो बे मटिभेसनेल स्पिस होनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा औ दा जोङो बे खिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां जोंहाथ' समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा?
औ नोंथांजों माने गोबां बे इन्टारनेटनि बागै नोंथांजों सावरायनानै मिथि मिथिनो मोनबाय औ नोंथां दोन्थ'नो हासिगोन दे नोंथां।
औ जागोन दे होमबा ना नोंथां।